हेल' नोंथां
हेलौ
हेल' नोंथां औ गोजोन हेलौ नोंथां।
औ।
हेलौ नोंथां खोनायाखै? हेल' नोंथां।
हेलौ
हेल'
औ औ
गोजोन गोजोन मोना बिलिनि गाहाम हामलायथि जासिहरनाय थाबाय नोंथांसिम।
औ नंगौदे नोंथाङा मानि सायाव खोथा रायज्लायनो सानदों?
आंथ' दा दावबायनायनि सायाव एसे रायज्लायनो सानदोंमोन।
औ नोंथाङा नोंथांनि साखाथियाव थानाय खाथि खाला माबे माबे जायगायाव दावबायहैखो बेखौ फोरमायनो हागोन नामा नोंथाङा?
औ आंथ' ओरैनो दावबायहैबाय इदिनो गोबां जायगाफोर दावउबायबाय।
अ बेफोरनि मुंफोरखौ फोरमायनो हागोन नामा नोंथाङा?
औ बिदिनो सुखि थांबाय दारागाव थांबाय आइ फवालि पिकनिक स्पट थांबाय।
औ नोंथाङा सुखे थांनानै मा मा नुबोखो बेखौ एसे फोरमायनो हागोन नामा?
औ आं बिदिनो सुकियाव थांनानै बिफां लाइफां, दैमा दैसा बिदिनो जिब जुनारबो नुबोदों औ। उ बिदिनो अन्थाइफोर नुदों। बिदिनो लावखार ओंखाम जाग्राबो जायगा दङो। दैमा दोङो अन्थाइ दोङो ना दोङो औ बिदिनो।
ए
फांदो बुंफबनाय समायना जायगा आरो।
औ नोंथां औ। ओमफ्राय नोंथाङा आंनि सायाव माबाफोर सोंलुफोर सोंनो गोनां दंमोन नामा नोंथां?
औ नोंथाङाबो एसे एनि बागैनो एसे फोरमायनो हागोन नामा?
औ नोंथां आङो बि दि जागानि बागै जुदि बाथ्रा बुंनो थाङोब्ला आंबो सुखियाव थांफेरबाय आंनि साखाथियाव। आरो बेजोंनो लोगोसे आं बे बगामाथि पिकनिक स्पटाव थांबाय आरो।
औ औ बगामाथिनि बगामाथि पिक निक स्पटनि बागै एसे फोरमायनो हागोन नामा नोंथाङा?
औ हागोन नोंथां माने जेने ओ आङो बगामाथियाव गोबां बेफोरबायदिनो नोंथांनि बायदिनो ओ मोनसे बिदिनो एखे रोखोमै एखे रोखोमैनो आं नुनो मोनदों बेयावहाय आङो माखासे सोरगिदिं दंफां लाइ फांजों लोगोसे सा मोनसे लावखार ओंखाम जाग्राखौबो आङो नुनो मोननाय जादों। आरो बेजोंनो लोगोसेनो माखासे ओ बिदिनो ओ समायना रमायना हाजो हाला बेफोरखौबो आङो नु नुहैनो मोनदों आरो बेजोंनो लोगोसेनो समायना स्राय स्राय बोहैबाय थानाय मोनसे दै मा मोनसे मोनसे नुनो मोनदों आरो नोंथां। आरो बेजोंनो लोगोसे समायना हाजोबो मोनसे नुबोनो मोनदों आरो बेजोंनो लोगोसे समायना रमायनायै हाग्रानि जिब जुनार जेरै मैदेर मोसा मुफुर मोख्रा लख्रा बे बेबायदिनो गासैखौबो नुनो मोनदों नोंथां आरो नोंथाङा एसे पिकनिक ि स नि बागै एसे फोरमायना होनो हागोन नामा नोंथां मा मा नुबो बेफोरनि सायाव अ एसे फोरमायना होनाय नोंथां
बिब्दिनो जों नुबोनाय हिसाबै जों थांदों आरो कलेजनिफ्राय थांदोंमोन आइपवालि पिकनिक स्पटआव बिब्दिनो कलेजनि थांदोंमोन ओमफाय बिब बिदिनो बिफां लाइफां बियावबो उन्दुदो बिदिनो माबा बेयाव दैमा दैसा दङ बिदि हाजो आला गैया बिदिनो दलं दङ ओ बिदिनो प्रमस् बागान नुबोदों
औ औ
बिदिनो मोनसे मेलाबो मेलाबो नुबोदों
औ नोंथां औ ओमफाय नोंथाङा बेफोर जायगानि अनगायैबो गुबुन गुबुन जायगाफोराव थांफेरबाय नामा
थांदोंमोन नोंथां मा जायगायाव मोनबा नोथांआ
आङो नोंथाङा मा माबे माबे जायगायाव थांदोंमोन बेखौ एसे फोरमायनो हागोन नामा जेन'बा बिदिनो जोंनि साखाथियाव थानाय औ ब बेफोरनि बागै एसे फोरमायनो हागोन नामा नोंथाङा
बगामाथिनि बागैना नोंथां
औ नोंथां औ बेनि बागैनो
औ बेयावथ' थांबाय आंबो नोंथां खननैआनो थांबाय आं नोंथां नैयाव बिदिनो समायना रमायना गाबजों बुंफबनाय मिथिंगा आरो बेबो मोनसे जे नोंथां बायदिसिना बिफां लाइफां नुयो बेयाव दाावमा दाउसा नुयो जिब जुनार नुयो औ उम ओमफ्राय बिदिनो दैमा दङ ओमफाय लावखार ओंखाम जाग्रा जायगा दङ गोबां मानसिफोरा थांनानै बेयाव मोजां मोनो आरो गोसोखौ मोजां मोनो बिथिं मन्दिर दोङो मोनसे
औ नोंथां औ
औ बिदिनो थांबाय आरो नोथां इयाव
औ ओमफ्राय नोंथाङा आंनि सायाव माबाफोर सोंनो गोनां दंबावोमोन नामा नोंथां
नोंथाङा नोंथांना दारागाव पिकनिक स्पटआव थांफेरबाय नामा नोंथाङा
आं दारागावनि पिकनिक स्पटआव औ नंगौ थांफेरबाय नोंथां
औ नोंथाङा थाफेरबाबा बेनि सुंद'यै एसे फोरमायनो हागोन नामा
औ हागोन नोंथां ओ बेफोरफोरखौ बेबो गासिबो गासैबो बेफोरबायदि ओ एखेयानो जायो एखे रोखोमैनो जायो जेरैबायदि नोंथाङा जेरैबायदिस ओ एसे उम खोथा बा
बाथ्राफोरखौ फोरमायना गलाांनाय नङा होमा नोंथां अ माने बेफोरबायदि हाजो हाला समायना रमायना माखासे मिथिंगानि गाबजों बुंफबनाय दावउमा दाउसा आरो बेजों लोगोसे
ओ बिदिनो मोजां मोजां स्राय स्राय दै बोहैनाय आरो बिदिनो लावखार ओंखाम जानाय बेफोरबायदि- खौ नुनो मोनदों आरो बेजोंनो लोगोसे मोनसे समायना हाजोबो नुनो मोनदों। आरो बेयाव मोनसे मन्दिरबो नुनो मोनदोंमोन आङो आरो बेजोंनो
औ नं नंगौ।
गोबां मोजां मोजां बिदिनो दावमा दावसाफोरखौबो नुनो मोन दोंमोन आरो बेजोंनो लोगोसे माखासे नुनो मोनि मिथिंगायारिफोरखौबो नुनो मोनदों। जेरै दंफां लाइफांफोरखौ बेखिनियानो आरो नोंथाङा गुबुन गुबुन जायगायाव पिकनिक स्पट औ नोंथां सोंनो गोनाङाथ' दङ। नोंथाङा पिकनिक स्पटनि अनगायैबो गुबुन गुबुन
अ नोंथां बुं।
नोंथां माने नोंथां।
नोंथां एसे प्रब्लेम जादों नामा नेटवर्कनि? हेल' नोंथां। हेलं थां। हेल' नोंथां। उ हेल' नोंथां। हेल' नोंथां।